हेल'
अ फंबाय खोनादोंना? अ आ खौराङा मोजाङानोबा फंबाय?
हेल'
अ माने मा होनो नोंथांनि भइसआ मोजां फैयाखैमोन। खोनादोंना फंबाय? फंबाय
हेलौ
अ खोनादोंं दे फंबाय ओम।
खोनादोंना एबार क्लियार खोनाबाय ना? अ ओरैनो खबरफोरा बोरै? आ
अ खबराथ' थिगैनो दङ र' आंनाबो।
अ
दिनै दिनै आं नोंखो माने कल हरनायनि जाहोना जाबाय मा होनो मोनसे ओ बिखयनि सायाव रायलायनो हरदो। आरो बे बिख खया जाहैबाय माने आ आथिखालनि आबहावा आरो बै गोदोनि आबहावा जों जोङो रुजुना नायोब्ला गोबां माने आ फारागथि नुनो मोनो न', बे फारागथि नुनायनि जाहोनफोरखौ जों सावरायगोन दिनै। दिनैनि आबहावा आरो गोदोनि आबहावा माब्रैमोन? बेखौनो सावरायगोन। आं गिबियाव सोंनि नों थांखौ सोंनि नों थाङा एन्सार हो फंबाय दे। मा होनो जोङो गोदोनि आबहावाया जों नायनो थांबा माने आथिखालनि रुजु आथिखालनि रुजुनायबाथाय रुजुना नायोबा जों गोबां सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनदों न' दा बै माने गोबां सोलाय स्ल'जानायनि जाहोनखौ नोंथाङा मा ना सानो फंबाय?
उम आंनि मथेब्लाथ' इनो माने गोदोनि आबहावा आरो दानि आबहावा बुहुद फाराग दं नङा होमबा? जेब्ला जों उन्दै उ न्दैमोन इखमायाव होमब्ला जोङो सिक्सटिन नभेम्बर जायोमोन नना जोंनिया?
अ
सिक्सटिन नबे- माने ओरैबायदि गोजाङोमोन बे खमायाव आं दाबो सानो आरोखि मालाबा माबलाबा माने ओ देन जार गोजाङोमोन माने खमियाव सिक्सटिन नभेम्बरबा दाथ' नों गोजाङानो सिक्सटिन नभेमफरबाबो एमानओरै गोजांनाय फैयानो दा
गोजाङा गोजाङा।
जेरै आगोल जिबायदि गोजां ङो जों उन्दै उन्दै सिक्सटिन नभेम्बर जायोन ना? बहुत गोजाङोमोन। गोजांमोन दाथ' नै बेनि मइेन प्रब्लेमा जाहैबाय रिजना जाहैबाय माने माने जोंनि आगोल एसे गारि मथरफोरा खममोन। नङा होमबा? फारसेथिं आरो मा होनगोन बेखौ बा खायसे इन्ड्रास्टिफोराबो एसां माने एखमयाव देभलपबो जायाखैमोन ओंखायनो खममोन आरो बारा पलसनबो जायामोन ओंखायनो मेन कार'नानो जाहैबाय जोंनिया मा दानिया जाहैबाय मा गारि मथर बांदों फलुसना बांदो फारसेथिं आरो दंफां लाइफां दान फैदो आरो इन्ड्रास्टि खुलिदो बांसिन फकास खालामदो जों माखो बिजनेस
अ
बिजनेस खामदो दफां लाइफां दान फैदो नेट सारिलखौ नस्थ' खालामदों गोदोर गोद दोर इनडाष्ट्रि लुदो पलुसन बांदो बेफोरनो आरो इफोरनि खारनानो जादों आरो नों खायसे खायसे नै आरो नै आरो आगोलो बुस्थुआ मामोन आ ङो आं दाबो इख' गोसोखाङो माने आगोल आं इयावनो इनभारमेन्ट आव इनक्लुद खामनोसैखो आगोल मा जोङो मिडिसिन बाहायामोन दे खायसे बुस्थुफोराव
उम
थ' नों गासैबो माबा मोनसे मावोबा गासैयावबो मेडिसिन जोङो डाइरेक्ट इ माबा बा जोंनि बारफोरजोंनो दानिया ना नांथाबना थायो मेदिसिनफोरा नोंगो ना? आगोलो जोङो मा होनो बोग्रि फिथाइखौ दुब्लिनि अ खनना जाबाबो एख' जायामोन आरो दैखौनो लोङोमोन। ओमबाबो जेबो जायामोन दाथ' नों एख ख' बुस्थु जानो हाया माबानो हाया ए फ्रि जेरावबो नोङो थारमाने मेडिसिन बाहायनाय जायो दा नों खायसे नों जिब जुन्थुफोरानो मा थैलांनो हमदों जेरै फानसौ फोराथ' बहुद दंमोन आगोल दाथ' गैलानो
थारैनो
जे खांख्राइफोराबो खमायलांनो हमदो माने मेडिसिननि थाखायनो जेरावबो नों दा बुस्थुआ थाङोब्ला मेडिसिन जेरावबो नो नै गोलैजोबना दङ आरो मेडिसिना आंनि मथेब्ला। बेफोरावबो माने आंनि मटेब्ला माने इनभारमेन्टआव एसे साइड एफेक्ट खामदो आ
औ अ थारैनो फं ओ फंबाया बुंनायनि माने मेन उद्देश्यआ जाहैबाय माने आ गिबियाव मा फार्स्ट सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगोनो जोङो ओ मा होनो इखो बै गारि म टर बा इन्डास्ट्रि लाइजेसन खालामनाय बा आथिखालनि आबादनि बे जि ओ जानि टेकनिक बेफोराव माने गोबां माने बे मानो बे मुलि हासार बाहायनाय बेफोर माने गोबां सो सोलायहोदों न' बे सोलायनायनि थाखानो गोदोनि आबहावा आरो दानि आबहावा आबहावाया गोबां माने फाराग सोमजिदों माने ओ थारैनो बेयो नंगो बेनि अनगायैबो आरो जोङो नै खो एड खालामबावनो हायो जेनोबा आ दानि जितुबा हान्थामेलानि राहा लामा बा इनफ्रासट्राकसार न' न' बिल्डिं न' बां लुनाय ई ईजों लोगोसे मा होनो ई टाउन सहराव माने गिदिर बे मानो फ्लाइअभार बानायनो थाखाय जोङो ओ ओ ओ दंफां लाइफां दानस्लायनाय औ बेफो फोरमाने। गोबां गोहोम खोख्लैदों। बेनि अनगायैबो आरो जोङो माखासे माने एरैबायदि मुवाफोर बाहायदो जायफोर माने आबहावानि थाखाय मोजां नङा। जे ए जेरैबायदि प्लास
अह प्लास्टिकआव इथ बहुत ओरै एफेक्ट खामो।
पलिथिन बे बेफोरमाने बाहायजादों आरोजे जोङो बुंनो थाङोबा माहोनो बेखो। ओह आबहावा। आ गाज्रि जाबा गाज्रि होना बुंङोबाथ जोङो आबहावा गाज्रिया जोंना मोनथाम रोखोमनि मइेनलि।
अह।
गुबुंनायाबोथ मोनसे आबहावा।
अह अह अह य ओह।
आरो हा गुबुं। गुबुंंले।
हाबो गुबुंले दै गुबुंले
गुबुंले जानायनि बे जाहोनफोरानो जाबाय। पलिथिन बा आ नाङि मुवाफोर खो जोङो दैयाव गारनाय गाज्रि मुवाफोरखोजों दैयाव गारनाय बेफोर माने मेेन जाहोन आरो।
उम आरो नों बुं जोंनिया मा बुङो इखो उम जोंनि हादरफोरावबो माने बुहुत दिसिप्लेना खमायलाङो बेलेग हादर फोरनिसाय। एसे साखोन सिखोन थानांगो सिभिल सेन्सगैया माने नायनाय मोनसे टाउनाव थांनाय नों थांथावानोजाया रैबायदि लेथ थ्रा जेराव मेरावनो डास्टबिनाव गारनादोनो माने बेलेग हादरफोरदो कमपेयारानो खामजाया। आं इखो सानो आरो मालाबा मालाबा नु बा माने बेलेग हादरफोरनि एसे नायोनालाय जापानफोरा जिरैबायदि डिसिप्लेन चाइनाफोरा जिबायदि डिसिप्लेन इफोरबायदि जानांगोब्रा। जोंनिया टाउनाव थांबा नों उम। माने बेफोरनि बेफोरनिफायबो एफोरनि इफोरनिफायबो माबा जायोना पलुसना गाज्रि जायो।
आ भारतआ बिदिजानाय रिजोना बेनो जेनेबा भारतआ मोनसे खाबारे सुबुं रोजाथार माने सुबुं रोजाथार थानाय मोनसे हादर बेयाव आरो गुबुन गुबुन गबुन माने हारि हारिस सानि सुबुंफोरा थायो राव रायज्लायग्रा थायो। मोनसे मोनसे मोनसे अ अ मोनसे हारिया जुदि मोजां खालामनो सानबाबो गुबुन मोनसे हारिया इदि माने साननाय फैयाब जानो हागौ। दैफोर माखास सो जाहोनफोर दा। जोङो माने किसुमान माने आगान बा आगा स्टेपफोरखौ लानो हाया आरोखि जों। दा बे माने एखोनथ' सानो आं माने जों गोदो उन्दै उन्दैबा माने गोजांनायखो जों फिल खालामोमोन मोन। दाङोमोन खिन्थु नै दानि आथिखालाव आबहावा जि जिथु सोलाय दों माने गोजां बोथोरानो।
गैला बायदियानो दे ओं।
दानि ओ दानि नों बुंनाया जेनेबा ओ सिक्सटिन नबेम्बराव गोजाङो गोजांनाय मोनोमोन जों बुहुत होनना बुंनाया थारैनो नंगौमोन जों माने बै जेब्ला उन्दैमोन जेब्ला सिक्स नबेम्बर माने। अबजाभ खालामो थाङोमोन स्कुलफोराव अब्ला माने ओरैबायदि गोजांनाय मोनोमोन।
देन मागो दमासि बायदि गोजांमोन ना दानि थासारि बायनि आगोल दाथ' दोङो मागोफ्राव। बो इमान गोजां लासो नरम। गोजाङा आरो नों आरो गामिफोरावसो गोजांबावो आरो दाथ' नों टाउन। फोरावथ' एख'आनो। गोजाङा होननाया रखम
उम दा बेखायनो जोङो आबहा-आबहावा गुबुंले बे जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो मेइेनलि माने मा होनगोन इखो? आं फरायसालिफोराव बे आबहावा गुबुं गुबुंलेजों सोमोन्दो थानाय मोनसे
बे एवारनेसफोर
एके माने मानिखो साबजेक्ट बा मानेदि एक्टिभिटि थानाय मोनफा मोनफा सेप सोनायोब्ला मोजां जायो आरो
अ इनक्लुड खालामनो हायोबा सोसनना होयोबा मोजां जायो आरो ना उम उम मोजां जायो आरो फारसेथिं जोङो जों इफोर बुस्थुआ गभमेन्निबो गभमेन्टआबो दायथ' थायो जों गासैबो गमेन्टजों लोगो गभमेन्टजों लोगोसे जों गासैबो इन्दिभिजुवेलि गाव हारसिङैबो थारमाने दायथ' लानांगौ आरो जों
अ माने बिदिनो गभमेन्टआ गभमेन्टआल'सो हाया बा जों सोरबा पाब्लिकआ हारसिं हाया बेखो जयै मावबासो हागोन।
जयै मावनानै
ओ दा बेखौनोथ' जेनेबा जयै बै माने सांग्रांथिखो बांनो थाखायनो बे उन्दैनिफ्रायनो गथ' फोरनियावबो सोनो हानांगोन जे आबहावा गुबुंलेया मा आरो गुबुंले जायोबाथाय मा जायो।
उम उम आरो जोङो इनिखायनो जोङो ओंखायनो जेरै नेचारखौ जोंनो मानो नांगो बेसे से गोनांथि जोंनि थाखाय जों जों माबोरै थांनानै दोङो इफोरखो बाय
उम
एसे मोजाङै बुजायनानै होनाबाय होनो हानांगो
होनांगोन औ ए माने एवारनेस प्रग्राम लाजायो इफोरनि सायावबो उम
फांफोरासो जोङो अक्सिजेन होयो नालाय। बिसोरनि थ्रुयैसो जोङो
थारैनो नोंथांनि भइसखो खोनायाखै। खोनादों ना फंबाय? फंबाय नोंथांनि भइसखो खोनायाखै। नोंथाङा एसे मा होनो साइडाव थानानै रायलायबा मोजां जागोन।